हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ औ औ
खोनादों ना
खोनादों नोंगौ औ
औ औ नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो औ आयदानो जादों दावबायनाय ओ नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायना होलाय बिदि नोंथाङा मााबा जायगायाव दावबायनो थांखो मा मा जायगायाव दावबायनानै नों नोंथाङा मा गियान मोनखो बेफोरनि बागै माने एसे फोरमायना हो
औ नंगौ दा दावबायनाय बुङोब्ला थ जेनबा आं बेखौनो बुङो दावबायनाया मोन मोनसे ओ सासे सुबुंनि जिउआ जोबोद गोनां दा जाय बिथाङा दावबायाखै बे बिथाङा ओ गोदान जायगानि सोमोन्दै मिथिनो हाया बेनिखायनो आङो माने दावबायनाया सासे सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनां दा दावबायनाया ओरैबायदि जायो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि लोगोजों दावबायनाय हारसिङै दावबायनाय आरो औ मा होनो फेमिलि न' खरै दावबायनाय आरो माखासे जेरै ओ मा होनो?
मेडिकेल लोमजानाय सा जानायखौ नायजानो थाखाय बेफोरबायदिबो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
दा आंनि ओनसोलाव आं दावबायनाय हिसाबै नोंगौ जोङो ओरै नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ सरलपारा
औ नंगौ।
औ दा बेहाय मोनसे जोबोद मोजां बेरायनो थाखाय मोजां जायगा आरोना।
ओ गोजां बोथोरावबो पिकनिक जानाय। गोबां मानसिया बेयावनो थाङो आरो गरम बोरावबो आथिलाव बे जायगायाव गोबां सुबुङा माने बेरायनो आरो गोजोननो गोजोननाय लाहैनो थाखाय थाङो आरो। दा बे मोनसे ओरैबायदि जायगा आं जायगानि सोमोन्दै एसे फोरमायनि नोंथांनि सिगाङाव।
औ औ औ
औ दा बेयो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय ओ ओरै साहा सोनाब भुटान जोबथानाय जेराव भुटान बर्डार इण्डियान आरो जायो दा बेनिफ्राय जोङो माखासे ओ मिथिंगायारि समायना नुथायखौ नुनो मोनो। ओरै साहाजों भुटुनिम हाजोलारि आरो जोंनि खोलाजों माखासे प्लेन ओनसोल आरोना दा बेहायनो मोनसे दै भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै दङ दा बे
औ
दैयानो मोनसे ओरैबायदि मुहुनि गोनां बा गोजोन होनो हाग्रा दै बुंनांगोन जेराव नोङो बे दैयाव आइथिं गानाय लोगो लोगो नोंनि माखासे मेंनाय बानायफोरा स्र' माने मोजां गुसुजों माने गोजोनो आरोना नोंथां। आरो बे ओनसोलाव माने जोंहा साउन्ड पलुसन गैया मटर गारिबो मा बिदि साउन्ड फैया। बेहाय मिथिंगानि सोदोबफोरल' खोनानो मोनो बारफोरनि बारनाय सोदोब मिथिंगानि जेरै दै बोहैनायनि सोदोब। बेफोरबायदियाल' बांसिनै जों खोनानो मोनो नालाय दा बेयाव थांनानै जोबोद माने सान्थि मोनसे गोसोआव बेफोरबायदि भाब बा जायो आरो रंजानाय मोनो दा
दा बेहजों लोगोसे जों मिथिबावनो हायो बे ओनसोलाव जेरै दैजों गोजोनो आरो नु थायजों गोजोनो आरो जोंहा भुटान रायजोआ जोंनि मिथिनो मोनो ओ जिर' पलुसन माने बेहाय पलुउसन गैया आरोना बिसिनि ओनसोलाव दा बे ओनसोलनि हाजोनि बाराबो बे खाथियावनो थानाय हिसाबै बेनि बारखौबो जों लानो हायो नालाय मोनो बे जायगा थाङोब्ला ओंखायनो बेयाव जोङो मोनसे फ्रेस फिलिं मोनो आरोना बेहाय बानाय आरो गोसोआव गाज्रि साननायफोरा जोंना जायगा लानो खाबु मोना आरो नोंथां
औ औ
औ दा बेल नङा माखासे बेबायदिनो दंबावो जेरै धिरबिल दिलाइ बेबायदि आरो जों माबा दंबावो बावखुंग्रि हाजो ना होमबा नोंथां दा बे समावबो जोङो दावबायो बैसागो समाव जोङो बावखुंग्रि हाजो
जायो संक्रान्तिनि सानथाम सिगांनिफ्रायनो आथिखालाव जों नुनो मोनगासिनो बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनायनि मोनसे फेस्टिभेल खुंनाय जायो आरो दा बेयावबो गोबां उन्दै गिदिर सेंग्रा सिख्ला सिख्ला ज ज ओरैबायदि रंजानानै गाखोनाय जायो दा गाखोनायनि खारना बेनो मोनसे सुबुं फोथायनाय जों मोननो हायो बे हाजोआव बोसोरथाम बोसोरथाम बोसोरफ्रोमबो बाद खालामा जासे जुदि गाखो गाखोयोब्ला गावनि गोसोनि जा साननाय हास्थायनाय बेखौ मोनफुङो होननानै जों फोथायनायलाय आथिखालाव जोंनि दानि मानसिफोरा बा गाव गावनि गोसोनि हास्थायखौ जाफुंहोनो थाखाय बेहाय गाखोहैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ
दा बेनिफ्राय जोङो मिथिनो बिनिफ्राय जोङो मोनसे मोननो हाबावो जेरै दिप्लाय धिरबिल बेबायदि ओनसोलाबो मोनसे जोबोद समायना जायगा जेराव बिलो आरो माखासे बिबारजों बुंफबनानै थानाय थब्ल बिबार दा बेसोरावबो थाङोब्ला मोनसे गोजोननाय मोनो आरो दा बे दिपरबिला ओरैबायदि जायगा दा जों नुनो मोन्दों माने ओरै बुरलुंबुथुरनिफ्राय नारखो जानाय दैफोर आरोना दा बे दैयानो जमा जानानै थायो बेनिखायनो बे जायगायाव दैया राना दिपरबिलाव दा ओंखायनो बे जायगायाव माने दैया बार' मास थायो आरो दा ओंखायनो बे जायगानि नामखौ दिपरबिल होननानै मिथियो आरो नोंथां
औ
दा नोंथाङाबो सुंद'यै माखासे दावबायनाय आरो दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो हागोन
औ आंबो बेफोरबायदिनो माने एसेबां माने गोजान जायगायावहाय दावबायनो मोनाखै आरो जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरावनो दावबायहैदों बे जायगाफोराव माने जायगाफोरानो जादों जोंनि खाथियाव थानाय ओ सकि हाजो आरो दारागाव बगामाटि बेफोरबायदि जायगायावहाय आं दावबायनो मोनदों आरो ओ बे जायगायाव थांनानै माने ओ जोङो गोसोखौ जोबोर गोजोन होनो हायो आरो ओ बे साव सकि हाजोआवहाय ओ जोङो बे दिनो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय सोरगिदिं जेथिंबो हाजो हाला सोरगिदिं बिफां लाइफां मिथिंगायारि नुथाय ओ बेफोरखौ नायनानै जोङो माने जोबोर मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो गोसोखौ आरो बेयावहाय बिदिनो अन्थाइ दङ अन्थाइनि गेजेरजों दै बोह बोहैलांनाय आरो दालां दैनि गेजेरजों दालां दङ। बेफोरखौ माने